औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथांजों आं बेराय बेरायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा बेरायनानै माबायदि मोनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन आं बेरायनानै ओ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला जोङो ओ बेरायनो थाङोब्ला गोबां ओ नुनो मोनि नुथायफोर नुनो मोनो जेरै जोंनि मिथिंगानि दावसिन दाउला जिब जुनार बेफोरखौ जोङो नु नो मोनो आरो जोङो ओ जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय गुबुन मोनसे ओ जायगासिम बेरायनो थाङोब्लाथाय बे जायगानि ओ थं बे जायगायाव माबोरै थायो माबोरै जायो बेफोरबायदिफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोङो ओ दावबायनो थाङोब्लाथाय गोबां जोंनि मिथिंगायाव ओ सोनारनाय गोबां ओ नुथायफोर नुयो आरो जोङो जारिमिनाव थानाय जिबायदि गोदोनि राजा महाराजाफोरनि ओ दावहा नांनाय बेफोरनि बागैबो जोङो ओ बेरायनो थाङोब्लाथाय जोङो नुहैनो मोनो आरो बिनि थाखायनो ओ बेरायनाय बेरायनो थांब्लाथाय आं गोसो गावनि गोसोखौ गोदान मोनसे नुथाय नुनो मोनना एबा गोदान मोनसे सोलोंथाइ लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बेरायनो थांनायाथ जोंनि जोबोर गोनांथार आयदा मानो होनब्ला दानि जुगनि दा स्कुलफोफोरावनो जा एबा कलेजफोरावनो जा बयहा बयबो कलेज स्कुलावनो बेरायनो लाना थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ मानो होनोब्ला जोङो बेरायनो थांबोलाथाय ओ गोबां मोनथिनो मोनै बाथ्रा नुनो मोनै बेफोरखौ जोङो मोनथिनानै गोबां गियान बा सोलोंथाइ लानो मोनो बेनि थाखाय बेरायनो लाना थांनाय एबा दावबायनो थांनाय बियो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार दावबायना फैनानै जोङो दावबायनो थांनायाव मा मा नुथाय नुबोखो मा मा मा सोलोंनो मोनबोखो बेफोरखौ जोङो ओ फैनानैहाय जोंनि फरायसालि एबा फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोराहाय ओ जोंखौ ओ लिरनो होयो ओ मा नुबोखो मा सोलोंथाइ लानो हाखो बेफोरनि बागै लिरनो होनानैहाय ओ जोंखौ ओ फोरोंगिरिफोरा गावसोरनो गथायनो होयो बेवहाय जोङो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय बेरायनो थांनाया जोबोर गोनांथार आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां जोङो बेरे उम बेरायनानै जोङो खुसियाथ मोनखायो। जों सोलोंथाइबो गोबां मोननो हायो आरोना नोंथां। सोलोंथाइजों लोगोसे जोंहा दा जोंनि मदार्न जुग होनना बुङोब्ला जोङो गासैबो फरायनाय स्कुल कलेज बा एबा साख्रि मावनाय बेफोरनि ओम गोबां टेनसन बा। ओ वारफ्लद गोलैनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंनि साननाय हनायफ्राबो ओम गोदान साननाय हनायफ्रावबो गोदान गोदान फ्रेस मायेननि जों साननो हानाय राहा लामाखौ मोननो थाङा। जों बेफोरखौ बेरायनायनि गेजेरजों उम स्रां खालामना लानो हायो आरो गोदान महरै जों स्कुल कलेज एबा खामानि मावनो लानायफोरखौ जों मोजां माइन्दजों जों फ्रेस सिटाट ओ गोदान जागायजेनफिननो हानाय राहा लामाखौ जों लानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेरायनाय होनोब्लाथ' नोंथां जों उम गोबां जेनेबा ओ सिरियाखानायावनो थां, बा अबबा अरनबारियावनो थां गोबां गो-गोदान गोदान जिब जन्थु मिथिंगानि बिफां लाइफां, दावमादाउसा गोबाङानो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि फ्रायबो जोङो गोबां सोलोंथाइखौ मोननाय हानाय उम बिसोरनि आदब खायदा बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबाख गोबां सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो नोंथां। नोंथां नोंथाङा आसाम नि बाहेराव अबेयावबा बेरायहैफेरबाय नामा नोंथाङा?
ओ नोंथां ओ आङो बे जोंनि आसामनि बाहेरनिफ्रायना आं जेरावबो बेरायनो थांफेरथ'वाखै दास सान्दि ओ खोनानो दानि जुगावहाय बेरायनो थाङाबाबो ओ मबेल फोरावनोहाय ग-गासैबो ओ मोनथिनो लुबैनाय खोथा बाथ्राफोरखौ मोनथियो आरो नुयो ओ आरो नोंथां।
औ नोंथां। दाब जोंथ' मबाइलनि जुग नालाय जोङो बेरायनो थाङाबाबो गासिबखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
आहान। दा ओमबा नोंथाङा औ नोंथांमोननि खाथियाव मा जायगायाव बेरायनानै माबायदि मोनखो नों फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ जोंनि बे ओनसोलनि खाथियावहाय गोबां ओ समायना समायना ओ ज जायगा बा नुथाय दङ 'ओ जोंनि ओ खाथियावहाय ओ बिब्दिनो हाजो बा पाहार दङ'। ओब सुखि दारागाव बेफोरबायदि दङ' बेयाव हाय थांनानै जोबोर गोसोखो गोजोननाय मोनो। ओ बिनि मिथिंगायारि नुथाइफोरखौ नुनानै जोबोर गोजोनो। आरो जोङो ओ उ बियाव थांनानै गोबां सुबुंफोर लोगो मोनो, ओह बिसोरजों रायज्लायनो मोनो, बिनिफ्रायबो जोङो गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गोबां जोङो सोलोंथाइ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांनि बादि ला बेरायनाया मोजां ना गाज्रि बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओउ हागोन नोंथां ओह बुंनो थाङोब्ला ओह बेरायनाया जोंनि थाखाय जोबोर ओम मोजां आरो ना ओह। मोजां । बिनिफ्रायहाय ओह जोंङो मोजाङै साननानै थाङोब्ला जेनेबा जोंङो मोजां सोलोंथाइ लानो गोसो जानानै बेरायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओउ नंगौ।
थारैनो जों जोंनि साननायनि सायावसो सोनारो गासैबो खामानि मावनो लानाय एबा जिखुनु बेरायनायानो जा जिखुनु खामानि मावनो लानायानो जा जोंनि गोसोनि सायावसो सोनारनायखौ जो जों नुनो मोनो ना नोंथां
ओउ नंगौ।
खनले खनले बेरायनायाबो गाज्रि जों मोनसे जायगायावनो खनले खनले थांबा जों बेयावहायथ' गोदान सोलोंथाइखौ मोननाय जाया नालाय नोंथां। ओंखायनो जोंङो गुबुन गुबुन दाब दाब हादराव जायगायाव बेरायनो गौ । बेफोरखौ आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङा दा बिनि सायाव मा सानो?
ओउ नोंगौ ओह गोदान गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोब्लाथ' गोबां जोंहा गोबां गोबां खरसानि खोथा थायो नङा होमबा नोंथां। ओह जोंहा बेवहाय जोंङो थांनायनि खरसा थाहैनायनि खरसा जान नायनि लोंनायनि खरसा गोबां खरसा नांगौ जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखाय ओह जोंहा आखायावहाय थाइसे थाइनै रां थाया थायाब्ला जेबो जाया बिनि थाखायनो जोंङो ओह गोसो जाब्लाबो गोजानावहाय बेरायनो थांनो हानाय माने गोहो थाया आरो नोंथां । बे जोंनि खाथि खालायावनो जा खिनि नुथाय दं बे खिनियावनो जोंङो नांगौ बायदि सोलोंथाइखौ एसे एनै मोननो हायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथाङा बेरायनानै माबायदि मोनो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ बेरायनाय होनोब्लाथ जों गोबां सोलोंथाय आं आंनि साननायावब्ला आंओ सोलोंथायखौ बांसिन मोनो होननानै सानना लानाय जायो आरो बेरायनो थाङो होनोब्ला। मानो होनोब्ला जों गोदान गोदान हायेन हाथं नुनो मोनो गोदान गोदान मानसि लोगो मोनो गोबाङैनो जों बेलेग बेलेग मानसि लोगो मोनोब्ला बिसोरनि रायज्लायनाय राव भाव बिसोरनि थानाय बिसोरनि ट्रडिशेन बिफोरखौ जों सोलोंथाय मोननो हायो आरो बिफोर माबोरै थायो बिफोर माबा बायदि जायो लोङो आरो गोबां जिब जुनारफोरबो गोदान गोदान नुनो मोनो। आरो बिफां लाइफांफोरखौबो मि थिंगायाबो सोलायनाय जायो नालाय। दा गोबां जोबोद मोजां मोननाय जायो आरो आं बेरायनो बेरायनो होनोब्ला गोसो गुदुं जांखां जाखांनाय मोनसे साननाय लुगैनाया फैयो आरो बेरायबाय थानो औ थारैनो जोंहा रांनिबो खोथा फैयो नालाय बेरायबाय थानायनि खोथाखौबो जों बारा सानबाय थानो हाया जों जोंनि जेस मालाबा जोङो बांसिन स्ट्रेस जायो होनोब्ला जों बेरायगारनांगौ बेखौ होननानै सानना लानाय जायो आरो आङो
औ नंगौ
दा नोंथां जोंहा समाबो जाबोनो हमबाय जों दिनैनि बे बेरायनायनि बागै रायला सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नायखौ लानोसै नामा?
औ नोंथां नोंथांजों सावरायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसा ओ खालामो उनफोरावबो नोंथांजों सावरायफिनो मोनगोन होननानै गोजोनथों नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय सम होनायनि थाखाय आरो गोबां गोजोननाय मोनबाय नोंथांजोंबो सावरायनानै दे बिदिब्ला खुलुमबाय नोंथां